हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ औ औ नोंथां खोनादों ना। औ दे
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों ना औ औ ओ औ दिनै खोथा औ दिनै मोनसे खोथा सावरायनो होननानै कल खालनाय जादों नोंथांखौ।
औ दे बुंलाय
औ औ बे खोथायानो जाहैबाय औ। औ बे ओ खोथायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि ओ बे जाग्रा लोंग्रा ओ नि सायावमोन आरो। खोनादोंना औ बे जोंनि बर' हारि नि जोंनि बर' हारिनि जाग्रा लोंग्रा होनबाथ' बे ओ सबाय साम' अनला दाउ बिदिनो अमा ओ नाफाम नारजि अमा नोंथाङ मिथिगौ ना?
औ औ मिथिगौ दे बुं
औ औ। औ नोंथाङालाय जाय ना जाया? बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिफोरखौलाय।
जा जायो नोंथां मानो जाया जानो माने बेफोर बर' बर'निनो जिहेथु गाहाय ओंख्रि नालाय
औ औ। नोंथाङालाय मालाबा संफेरबाय नामा? नोंथांआ
संनो संनायालाय गेजेर गेजेर सङो माने बर'फोरनि ओंख्रि नालाय सम सम माने संनोबो लुबैयो नालाय माने संनाय जायो आरो।
औ नोंथाङा बे लाथा एम्फौखौ मिथिगौ दा?
औ मिथिगौ।
जायोना जाया नोंथाङालाय?
औ जायो मानो
औ औ।
बे औ।
बे लाथा एम्फौखौ माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ बे लाथा एमफौखौ? बे लाथा एमफौ आ थ' सिखिरिनिफ्रायसो जायोदां?
औ सिखिरि माने?
आंबो एसेबां मिथिस्लाबा नोंथां नङा दे औ ओ बे आं माने नुदों आरो जेनेबा गामिफोराव बिदि फिथोब नुदों आंङो। बे फिथोब ओ फिथोबनिफ्राय मा होनो बे ओ बिदै ओंखारोना
औ ओंखारो।
ओमफाय आंबो एसेबां मोजाङै मि
औ माने औ औ माने एमफौ लाथा थाबैनो बै एम्फौ जोलैखौ माने गुबुननिफ्राय लाबोजोबनांगौ जायो आरो जे जेनेबा हमना ला एम्फौ लाथाया जुदि नोंनियाव गैयाबोला एम्फौ ला थां फिसा फिनो थाखाय एम्फौ जोलैखौ गुबुननिफ्राय लाबोग्रोयो गुबुननिफ्राय ला बोनानै बै औ बे इन्दि बिलाइ होननायखौ मिथिगौ नोंथांङा?
औ औ मिथिगौ।
बे इन्दि बिलाइयाव माने दोनफैयो आरो गुबुननिफ्राय एम्फौ फि-फि-फिसाखौ लाबोनानै दोनफैयो। बे एम्फौ फिसाया जायै जायै आदार जायै जायै माने देरलाङो देरनानै
औ
देरनानै बियो माने एसे मा होनैखौ बर' रावआव माने मोननाय ना मा बुङोनो बे जेब्ला एम्फौ लाथाया देरनानै मोनो। अब्ला बेखौ माने हिस्रियाव हिस्रियाव दोननाय जायो आरो।
आतसा
ओ स्रियाव दोननानै बेनिफ्राय बेयो फिथोब खायो बे फिथोब फिथोब खानानै
औ
ओमफ्राय जेब्ला फिथोब खागोन
औ
फिथोबनिफ्राय माने बेखौ दिहुननानै जायो आरो माने।
औ
उम ओमफ्राय आरो जुदि बे फिथोबखौ दोनबाय थायोबा माने सिखिरि जायोनो? बेस
माने फिथोबनिफ्रायसो सिखिरि जायो आं आरो औ
बे सिखिरि सिखिरि जेब्ला सिखिरि जायो बे सिखिरिआ आरो बिदै दैबानो फिन आरो माने एम्फौ लाथाया सोमजियो आरो। माने औ गोदो माने आबै आबौमोना फियोमोनथ'
औ औ नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा जेनेबा मोजां मोजाङैनो नुदों औ औ आतस्सा ओम बे लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्रायथ' जोंनि बे इन माने इन्दि सिबो ओंखारनाय जायोदां इन्दि खुन्दुं
औ औ ओंखायनो इन्दि खुन्दुं दिहुननानै माने इन्दि जि दानाय जायो आरो बर'
अ अ
बेफोरखौ गुबैयै बर'फोरानो दिहुनदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो आं माने।
औ औ औ
लेखा बिलाइफोराव
औ अ ओ नोंथाङा नोंथांनि न' हरावलाय जुमायफोरखौ संगोना ना सङा जोंनि जेनेबा बर'नि ओ गुबै जौ बिदै
अ जौ बिदैखौथ' माने बांद्राय
औ औ नोंथाङा मि थिगौ नामा माबायदि सङो जेनेबा?
मानि बेफोरखौ बांद्राय संनाय जाया ओरैनो जेनेबा नांगौ नांगौ समाव जेनेबा माला नांगौ जायोना जुमाय जौ खौबो ओ नांगौ समाव नांगौ समाव संनांगौ जाया मानो बेफोरबायदि बेफोरबो बरनिनो लों ओ बरनि बर हारिनिनो जिहेतु लोंग्रा हिसाबै ओ जि अ' जि अ' थेकबो मोनबाय जानांगौ ना जौ
औ।
जुमाया।
औ औ। अ बे जोंनिया बर हारिनियालाय बे जुमायफोरा बे मोदाय होनाय ओ बेफोर बायदि मागो बैसागो बिदियाव नांगौ जायो आरोना नोंथां।
औ नांगौ जायो बे मागो बैसागो फोरबो फालिनो थाख थाखायनो माने संनायबो जायो आरो।
औ औ।
बर हारिनि मोनसे एंगारायै मोनसे माने जालांबाय आरो बर' जौ। जुमाय बाज जौउआ?
औ औ।
बर हारिनि थाखाय मोनसे माने एंगार हायि मोनसे सोमोन्दो गोनां माने बुंनो हायो आरो जोङो।
औ औ
उम।
नोंथाङा साम ओंख्रिखौ माबायदि संङो मिथ थिगौ नामा?
औ साम ओंख्रिखौ? थ आं मिथिनायाव ओरैनो फंनैसो बुंनो हागोन आरो।
औ औ
ओं माने सामखौ माने जोंनियाव गिबियाव रुनानै लाग्रोयो।
औ।
ओ गिबियाव रुनानै लानानै बेखौ माने बिजिजों एरखयो। एरखनानै बेखौ माने एवफ्राम ग्रोनानै लायो आरो माने सामखौ।
औ औ।
ए-एवफ्रामनानै बेनि उनावसो माने ओम ओंख्रै बा ओंख्रै जि ओंख्रियाव संगोन सबाइ ओंख्रिजों संबा सबाय आव होबाय। बा फाला खाला मैगं ओरै बायदिसिनायाव सङो ना? जेरै सिंग्रि मैख खि उम्म बिदि माने संनायाव होयो आरो एवफ्रामनानै। उम्म
ओरैनो बर'फ्रा
औ
दासिम माने गोदोनिफ्राय जानाय लों नायाव माने माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा नोंथांङा?
सोलायनायथ' जेनेबा आथिखालावथ' बांसिन जेनेबा गोदोथ' बांसिनानो जेनेबा जोंनिया बर' हारिफोरखौ बिदिनो रुना जानाय बा बिदि खारै जानाय ओरै बांसिन नुनाय ओ जेनेबा आंनि मथेब्ला आं बिदि सानोमोन आरो। किनतु आथिखालाव थ' खारै जानायाबो खमिदों जेनेबा मानसिफोरा दानिया बांसिन थाव बुस्थु फ्राय बुस्थु बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो। जेनेबा ओ जेनेबा ओ बइल सयल बिदिथ' इमानखिनि जाया आथिखालाव बेखिनिखौ औ औ औ उम्म। आरो बे ओम जौफोरनि खेथ्रआवबो बिदिनो जेनेबा गोदो लोंनानै बिदिनो एसे ओ माबायोमोन आरो बर' हारिनिया लोंनानै नाथाय दा इसे देेबलफ नुनो मोनदो आरो। बेफोरबायदि नंला दानिया जेनेबा ओ औ औ गोदोनि बायदि बिदि नंला लोंला दानिया बयबो जेनेबा गावबा गाव खामानि बिदिनो एमबा एसेबां ओरै लोंनाय जानायनि सायाव माने बिदि गोलैसोना थानाय थाला आरो दानिया। गोदोनि बायसा औ बेखिनिखौनो आंङो एसे आलादा मोनदों आरो ‌। ‌ मोजांबो मोनदों।
से दुम दाखालबो जायोमोन नालाय।
औ औ औ
दा आगोलनि गोदोनि बायदि माने नंलिया आरोना? लोङोब्लाबो एसे खम लोङो। ना बर'फोरा
औ औ अ नो नोंथाङालाय ओ दासान्दि जेनेबा माबायदि ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनग्रा जादों दाथ' इसेबां गरमबो जादोंना?
औ गरम बोथोराव ओरैनोथ' जोंनिया बर' फोरा जायो। मैथाजों ना उम जिंखा। जिंखा मैगं जायो आरो मा मैगं जारिजों ना रुदबना जायो आरो बर'फ्रा। जेरै ना गोथांजों जारि
औ
उम आरो बै मा होनो माइसन्द्रि नामा? बे माइ औ माइसन्द्रिजों बो नाजों जायो माने गरम बोथोराव बेफोरखौ जायो। माने देहानि थाखायबो मो जां आरो थान्दाबो मोनोनो।
औ औ
थ' आङो दा बांसिनानो मानो होनबा बर'फोरा बारा मैगं जालिया।
औ
दालि आ नोसै।
दालि औ औ
बेफोरनो आरो माने मैगं फोरखौबो माने‌
जों औ जोंना टाइमाबो जा बाय दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जास सिगोन होमबा। सावरायनायखौ औ औ गोजोन्थों औ मोजां।